औ आं खोनादों दे आंनिखौ खोनादों ना माथोखो? ओ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोनहामलायनायखो जासिहरबाय
नोंथांनिसिमबो
अ दा जोङो एसे बर' सावथुननि सेल जाबाय थादो माथोआ
औ एसे बायस्राादों दा मोजां फैबाय दे रायज्लाय जागोन दा
ओ ओ ओ ओरैनो गिबियावनो आं फंनैसो बाथ्रा सोंसै नोंथांनिसिम ओ नोंथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सोर एक्टर सोर एक्ट्रिसखौ ओरैनो फसायो माने साबसिन मोजां मोनो?
बिदि साबसिन मोजां मोनो होनबाथ' जोंफोरा दा जाखांफुनायफोरबो दङ आगोलनि साबसिनाव साबसिन जाबो सिनो दं आरोना बो दा बे मा नाम मोन? बे एकटरहा मा नाम मोनथाय आंनाव गोसोआवनो फैयाखै।
ओ सोरां बिबेक दङ। ओम।
खालायबाय थायो बियो एक्टरा फिल्मफोरखौबो।
ओ।
मा नाममोनथाय नामखौनो बावबायसो आं दा माने नामखौ बावाखै गोसो खांनो एसे माने
औ औ। ओरैनो सिगांनि सिगांनिफ्राय दासिमहालागै बर' बर' फिलिमाव जेनेबा माबा मोनसे सोलायनायखौ नुदो ना?
औ सोलायदों सोलायबोदों आगोलनि समाव एसे आलदामोन दानि समाव आलदा जेनेबा दाथ' गोदान जुग नालाय दा सोलायबोगासिनो दङ बर' समाजावबो साबसिनाव साबसिन जाबो गासिनो दङ सल'फोराबो बा बिदि जाबो आर्टिस्टफोर दङ सोलायबोगासिनो दं आरो ओमफ्राय नोंथाङा मा बायदि सोलायनाय नुदो बा नों थांनि जा माने साबसिन फावखुंग्रि ग्रि जाफोर बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन नोंथाङा।
औ औ आंनि ओ मोजां मोननाय एक्टर जेनेबा मेल पार्सनाव जाहैबाय आं सुकबिर कार्जिखौ मोजां मोनो। ओरैनोथ' गासिखौ बो मोजां मोनो थेवबो गोसो सिङाव मोनसे फसायनाय थायो नालाय। बियो एक्टरनि बेलायाव सुकबिर कार्जि इनिफ्राय आरो एक क्ट्रिसाव फुजि बसुमतारिखौ आं मोजां मोनो आरो नेचारेल माने मोनसे एक्टिं होयो नालाय बिसोर बियो बेखौ मोजां मोनो ओमफ्राय सोलायनाय होननाय बेलायाव गोबां सोलायनायखौ नुदों माने टेकनिकेलनि बेलायावनो जा डिअपि इडिटिं गासिबो गासै मोनफ्रोमबो बेलायाव माने ओ आपग्रेद जाबोगासिनो जेनेबा सोलायबोबाय थादों जेनेबा इदि आरो। एसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव फैगासिनो दं आरो जेनेबा। औ औ बिदि सब टेकनिकेलफ्राव एसे पारफेक्ट जाबाय।
गोबां सिनाय जायो आरो। दा जोङो माने बर' सावथुनाबो जा सल'फोर दङ जेनेबा बाहे रनि गुबुन जायगानि मानसि फोराबो गोबां नायो आरो बुजि मोनाबाबो जोंनि। निजा गाननाय जोमनाय। जोंनि जा बिदि मेथाइफोर जोबोद माने सिनायजानाय जाबाय आरो। मोजां नाङो आरो बेफोर।
औ नोंथाङाबो ओरैनो सावथुन मुलुगाव माबाफोर आयदायाव बाहागो लायो नामा?
आंथ' बिदि बाहागो लाया नाथाय मोजां मोनो आरो। बिदि डेटआव थानानै मा सोलिदों मा सोलियाखै बिदि बेनिफ्रायथ' बिदि बिदि बर' सल'फोर खोनासंनाय जायो बांसिन। फिलम गलाय खमनाय आरो बर' फिल्मफोरखौ खमायो थेवबाबो मा ओंखारदों मा ओंखाराखै। बेफोरनि माने सोलिनायफोरखौ
औ। दा जोंनि बड'लेण्ड एबा आसामाव बर' फिलिमा जोंनो सिनेमा हल मिनि सिनेमा हल जाखिनि ओंखारबाय दा बिनिख्रुइ बांसिन सिनेमा हल ओंखारनायखौ नोंथाङा लुबैय ना लुबैया?
औ लुबैयो ओंखारनांगौ। अब्लासो देखायफुंनो हागोन। द। फोर बेफोरबादि प्लेटफर्म। एसे खम आरो
औ दा जोंनिया। औ सिनेमा हला गोबां खम जोंना जेसेनो सिनेमा हला बारायगोन। एसेनो जोंनि प्रडिउसार डाइरेक्टरफ्रा माने मोनसे मोजां मोजां सिनेमा लाबोनानै गोबां सिनेमा लाबो नानै माने, माखासे आर्टिस्टनो जा मिउजिकसियानानो जा ओ। सिंगारफ्रानो जायफोर जेनेबा जोंना बेफोरावनो जेनेबा जोङो खामानि मावनानै जेनेबा गावनि जिउ दानायाव एसे हेफाजाब जायो आरो। दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' सावथुन मुलुगजों जोङो थांना थानायनि जेबो लामाखौनो नुहुरखाया, बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जोंनि पलिटिसियानफ्राबो जेनेबा एसे हेल्प होनानै जौगाहो बिदि सिनेमा हल खालामना होयोब्ला निस्सय जोंनि सावथुन मुलुगाबो गोजौ। फारसे आगान सुरलांगोन आरो।
औ थारैनो। आं सानो आरो जों बेफोरो हारिनि मोनसे सिनायथि लाखिनायाव बा मोनसे माने हारिमुखौ जौगानायाव बे सावथुन
औ
सोलिदों सोलियाखै बेखौ मोनसे महराव दे खायनो हायो नालाय। बेनिखायनो बेवहाय गोसो होनांगौ होनना सानो आरो आङो।
ओं ओं जोंनि बर' राव गेवलां होनायाव। औ औ मोनसे गिदिर बिहोमा दं आरो बर' हारि बर' रावफोरखौ जो जौगाहोनाय गाननाय जोमनायखौ ओ गुबुन बेलेग हादराव सिनायथि होनायाव बे हारिमुजों बुहुद लोब्बा दङ।
औ थारैनो। बेनिफ्राय नोंथाङा जेनेबा माबादि सोलायनायखौ हास्थायबावो बे ओ
ओ सावथुननि बागै ना?
गासिनो दं जोंनि सावथुन मुलुगाव।
हेल औ औ ओ माथोआ एसे ब्रेक जाबाय थादो एबार खोनादो ना? हेल हेल
हेल
अ खोना खोनादो ना?
इसे नेटवारक नेटआ प्रब्लेम होबाय थादों आंनाबो।
ओ ओ एबार खोनाबाय दाना?
अ उनाव रायलायनोसै नामा होमबा माने एसे प्रब्लेम होबाय थादों नेटआ थांलाय फैलाय।
औ औ एसे असुबिदा। थ जाया खोमा ना?
ओ जानाय नङा?
ओ कम कमप्लिट जाहैनाय नंला खोमा ना?
ओ जागोन जागोन जानाया।
ओ ओ दे होमबा जिखिनि रायलायबाय गोजोननाय मोनबाय। उनाव जोङो आसा खालामो मोजाङै रायलायफिननो हायो औ दे दे।